औ हेलौ, औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय
आङो नै ओरैनो दंफ'यो होनजायो दा
ए नोंथाङा दा फ्रि ना
औ औ नोंथां फ्रिनो दंफायो दा।
अ माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादों आरो।
औ सावरायजागोन नोंथाङा सावरायजागोन
औ दा दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
औ दा आयदाया जाबाय। आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्ट माने ए आइ जायखौ जों ए आइबो होन ना
औ औ
औ। दा नोंथाङा मा सानो ए आइआ सुबुं माहारिखौ लेजि खालामदों ना स्मार्ट बानायदों
ओम आंनि बायदिब्लाथ' ओ माखासे मोजाङानो खालामदों माखासे बांसिनै स्मार्ट लाइनाव लांनायखौ आं नुयो आरोना नोंथां आंनि नुनायाव आरो ना मानो होनना बुङोब्ला जोङो मा दानिया ओ जा जेनेरेसन आरो ना बियो माने माखासे जोङो ए आइ नि मददजों माने जोङो माखासे माखासे गोबां खामानिफोर जों माने मावनो हायो आरो ना नोंथां औ आरो जोङो जेरैयो ए आइ निफ्राय जोङो माखासे गियानफोरखौबो जों माने बहुद जा बुस्थु नांगौ गियान नै बे माने बेफोरखौबो जों मोननो हानाय जायो आरो। औ ओ जेरै जोङो मोनसे ओ। कुइसन बा जोङो मोनसे बिजाबनि कुइसनफोर सोङोब्लाबो जों माने। ए आइ निफ्राय जोङो। ओ मोननो हानाय बायदि जायो आरो ना। औ आरो जोङो बेल' नङा माने ए आइ निफ्राय जोङो गोबांनो बेबायदि जोङो। फट' इदित खालामनाय ओ माखासे जोङो भिडिअ इदित खालामनाय। नैबेफोरखौ माने ए आइ आ खालामना हराब्लाबो माने ए आइ आ माखासे थिक हरो आर ना। नैबेखौ मारै खालामनांगौ बबेनिफ्राय खालामनांगौ। नैबेफोर माखासे थ्रिेटफोरखौ माने ए आइ आ हरनाय जायो आरो।
औ नांगौ बेफोरनो आरो।
दा नोंथांनि बायदियैब्ला माबायदियैहाय। ओ सोलिजानाय दङ नैनि सायाव नोंथाङा। फोरमायलाय।
आं सानो ए आइआ जों सुबुं माहारिखौ। मोजांबो मानि स्मार्टबो बानायदों आरो लेजिबो बानायदों। आंनि साननाय बादिब्ला आरो दा आं खोन्थानोसै। स्मार्ट बानायदों बुङोब्ला। जेनेबा जोंनि समखौ। खम समावनो माने बासायनानै होयो ए आइआ। जेरै नटसफोर बानायनाय बा डाउट क्लियार खालामनाय
औ।
बेफोरबादिखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो ए-आइ नाव सोंनानैहाय मोनथिनानै लानो हायो।
औ-औ।
औ टेन मिनिटनि जायगा जोङो अवान मिनिटावनो मोनथिनो हायो।
हायो-हायो औ।
आरोबाव बुंनो थाङोब्ला। जेरै माखासे बुस्थु रोङै फोरखौबो जों सोलोंनो हायो।
औ-औ।
जेरै ग्रामारफोर। बा माबा वार्डसफोरनि मिनिंफोर, जों डाइरेक्ट ए-आइनाव सों। माने जोङो डाइरेक्ट एन्सार मोननो हायो औ। आरोबाव जेनेब्ला लेजि-लेजि खालामदों बुङोब्ला। साननाय-हनायखौ बन्द' खालामनानै होदों आंनिबा ए-आइआ। आरो फेक कनफिदेन्स होदों साननाय-हनाय बन्द' खालामदों होनोब्ला।
जोङो जेनेबा माबाफोर लिरनांगौबा डाइरेक्ट जोङो। लेखाखौ साना लासे ए-आइ खौसो सानहरनानै माने ए-आइआव सोंबानो जों मोनथिखागोन। होननानै ए-आइनि सायाव आसा खालामनानै थानाय बादि जायोना।
औ नंगौ औ।
औ आरो मेटसफोर माबाफोर बानायनांगौब्ला जोङो डाइरेक्ट ए-आइ। बा माबा खालामनांगौबानो ए-आइ बिदि जायो।
औ माने बिजाबनि जायगायाव ए-आइ खौ नायनाय बायदि जाबाय आरो।
औ-औ फ्राय। बिजाबखौ खम फरायनाय जानोसै आरो।
औ-औ।
बा माबाफोर स्कुलफोरनिफ्रायबो जेनेबा माबाफोर प्रजेक्ट बायदि बायदि हरदोंबा जोङो डाइरेक्ट। बेफोरखौ जोंनि। ब्रेेनखौ बाहायालासे जोङो डाइरेक्ट ए-आइनाव दिडपेन्ड खालामो ए-आइ नि सायाव सोनारो। बा।
औ-औ नंगौ औ ‌
औ। नोंथाङालाय मा-मा सानो जेनेब्ला लेजि बानायदों बुङोब्ला मा-मा खेत्र'आव लेजि बानायदोंबा? सानो?
ओ आंनि बायदिब्लाबो नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेनो। माखासे जों माने ओ माबा मोनसे प्रजेक्ट लिरनो हरनायाव ओ जों माने। गावनि रोंगौ। थिजों माने नैबेफोरखौ माने जोङो लिरनाय जाला आर ना माने ओ। माखासे जोंनि साननाय-मानायनाय बेफोरखौ जों माने ‌ नैबेफोरबो माने जोंनिफ्राय खमायलाङो आरो ना माखासे। साननो हानाय गोहोब्राबो माने गाव जुदि इउस खालामालासे। बि गुबुननि सायाव सोनारबाय हायोब्ला माने नैबेफोरो माने बेला बे जाहैबाय आरो माने।
औ।
आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे ओ जेरै थाइमाबो। जोंना बेयावबो टाइमा इजि। सिन जायो खिन्थु नाथाय जोंनि माने ओ जा रोंनो गोनां माने नैबे माने। रोंनांगौआ फैया आर ना नोंथां। माने टाइम खौलाय जोङो सर्ट इजियाव मोननाय जायो अब। अब्लाबो माने जा जोंनि साननाय-बेनाय ओ साननानै लिरनाय। नैबेफोरो माने।
औ-औ-औ।
ओ आरो ओ बेबायदिनो दंबावो माखासे जेरै जोङो माखास से बुस्थुखौ जोङो ओ बिजाबफोराव फरायलासिनो जों बेनि फ्रायनो लानाय जायो। बेवहाय जोंना माने ओ मा होनो बेखौ जोङो नाय थाइमाथ' जोंना इजि जाबावो जोङो। माने फरायनाय लिरनाया माने नैयो बानाय हुदाया जालाङो आरो। औ माखासे जोङो बानाय हुदा जालाङो बेनिफ्राय जोङो माखासे लेजि जालांबाय थानो हमो आरो।
औ
ओ बिजाबफोरखौ फरायला जोङो। माबा मोनसे खालामनो गोसोब्लाबो जों ए आइ निफ्राय खालामबाय थानाय जासिगोन।
औ
सिनाव थाङो आरो। औ
आरो जेनेब्ला मोजां बुङोब्ला टुइन्टिफर बाय सेभेन बियो जोंनि फोरोंगिरि फोरोंगिरियानो जायो जेनेब्ला।
औ नंगौ
मोनानि बारथायाव जों माबाफोर जोंनि गोसोआव माबाफोर सोंथि जाखांफैयोब्ला जोङो डाइरेक्ट ए आइ नावनो सोंनो हायो।
औ औ
औ
माने ओ साननानै ला जेनेबा बुहुमाव माबा मोनसेफोर सोलिगासिनो मा जागासिनो बा सोरबानो गिदिर मानस सिनि हिसटिरि नांगौ। माबा मोनसे जिउ जारि मिन नांगौ। अब्लाबो माने जोङो ए आइ निफ्रायनो जोङो मोननो हानाय जायो आरो।
औ औ आरो जेनेब्ला रावफोर रावफोर जेनेब्ला अबेखौबा इंलिसखौ जोङो जेनेबा हिन्दिफोराव सोलाय नांगौबा। बा रोङाखैब्ला जोङो ए आइ नावनो
सोंनानै सोलायनो हायो आरो। औ आरोबाव औ
इंलिस' नङा जोङो माखासे ओ माखासे आउट कान्ट्रिनि भासाखौबो जोङो हायो। गोबाङैनो जों माने ओ आप ग्रेद जानांगौ दंबावो अब्लाबो माने ओ बांसिनानो माखासे बुथुआ फिसा फेनलौ सोदोब थालांबाबो माने माखासेया जोंनिया माने ओ जाजोबो आरो ना। माखासे बिथोरिया माखासे लेंगुवेज थायोना मोनसे हादरावबो गोबां लें
औ नोंगौ।
नैबेफोरखौ माने माखासे लेंगुयेज खौहाय हाजोबाखै आरोना अब्लाबो माने नायन इ ओ हानद्रेदाव जेनेबा साननानै ला ओ ओइटिफाइभ पारसेन्टआनो माने जाजोबो आरो दा।
औ ओ आरोबाव जेनेबा। जोंनि ब्रेन्डखौथ' ए स्ल' खालामखायो ए आइ आ
औ औ
औ जेनेब्ला मेत्स मेत्स बानायनाय मेत्स बानायनायजों जों जुद जुदि गावनो बानायथारोब्ला बा बानायबाय थायोब्ला जोंना ब्रेना फास्ट जालाङोना
औ औ
औ नाथाय जोङो आथिखालनि मुगायावथ' ए आइ खौल' डिपेन्ड खालामनानै ए आइनव दाइरेक्ट सोङो
बबेबा मेथ्सनि एन्सारखौ बा सानखान्थिनि एन्सारखौ बेफोराव जोङो सानालासे थानानै जोंनि मेलेमाहाय लासै बा लेजि जालांनो हमोना
औ औ नंगौ ओ आंनिब्ला ओ माने मोनसे बुस्थुया माने ओ मोजांबो थाखायो आरो गाज्रिबो थाखायो थायो आरोना नोंथां औ माने औ मोनसे मोनसे माने आखु थाखायो गारजिबो थायो मोजांबो थायो आरो
औ नंगौ
जोङोहाय बेखौ माने ओ नायनानै जोंबो बाहायनो रोंनांगोन नङा नोंथां
औ
अब्ला माने जोङो ओ साननानै ला नों माखासे बुस्थुखौ जों माने ओरैबायदि आरोना ओ माखासेखौ जोङो ए आइ नाव थाबाय थायालासिनो जोङो माखासे बुस्थुखौ माने गावबो खुथै मावनायखौ जोङो नाजानांगोन आरो औ अब्लासो माने जोङो ओ जोंनि माबायाबो पास जाना थाबथागोन माइनाबो बा ब्रेनाबो आरो जोंनि साननो हानाय गोहोफ्राबो माखासे बेबायदि लेभेलावनो थाबाय थागोन जोङो जुदि जाय बुस्थुखौ जों हाथारा अब्लासो माने जोङो ए आइ निफ्राय जोङो नाजानांगौ मदद लानांगौ आं बेखौ सानो आरोना नोंथां औ
आरोबाव जेनेब्ला ए आइ आ बे मा खासे लोरबां फरायसाफोरखौबो हेफाजाब खालामो आरो
औ नंगौ औ औ
जाय माखासे फरायसाफोर थायोना फोरोंगिरिनाव डाइरेक्ट सोंनायखौ सोंनो हाया रोङा गावनि रोङैखौ खिथानानै लानो हाया
बेफोरबादि फरायसाफोरा ए आइनाव सोंनानैहाय गावनि रोङैखौ रोंनानैबो लानो हायो
औ आंनि हैब्ला मा ने बांसिनै मोजांखौ लाबोनायखौ नुयो आरोना आङो
औ औ बेनो औ बिदिब्ला नोंथां औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ औ नोंथां औ जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां